हेल'
हेल' नोंथा
औ
नोंथाङा आंनि बुंनायखौ खोनादों ना?
औ
हेल' नोंथां नोंथांनि माथोआ एसे लाखै फैदों।
औ बुं ओं
औ औ
ओं औ-औ
नोंथाङा फ्रि दङ ना?
औ दङ।
नोंथाङा
अ फ्रि दं बुं।
औ ओ दिनै माइ आबादनि सायाव सावरायनायदोंमोन सावरायजागोन ना नोंथां।
हेलौ नोंथां
अ
औ सावरायजागोन ना।
सावरायजागोन बुं
औ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव माइ आबादखौ दैज्लां समाव माबोरै मावनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
जोंनि जोंनि ओनसोलाव दैज्लां बोथोराव माइखौ जेब्ला गोदान गोदान अखा हायो अब्लाना जों जोंनि ओनसोलाव ओनसोलाव माइलिनि थाखाय दै हाखर दंग' बेफोरबायदि जायगायाव सिगांनो दोननाय माइलिखौ बासिना दोननाय माइलिखौ लानानै सोमनानै दोनो बेखौ जोङो हरनैबा हरनैबा हर हरनैनि थाखाय सोमना दोननाय जायो बेनि बेखौ हरथाम सोमना दोननानै जेब्ला खोथियाखौ माने हालिखौ सैसेबा सैनै हेवनायनि उनाव बेखौ सैनै हेवनायनि उनाव बेखौ खोथियाखौ फोनाय जायो आरो औ बेनि उनाव बेखौ जोङो देरनायाव लासै दोननाय जायो। जेब्लासिम लागे जोंङो। जोंहा फुनायनि हिसाब जाया बेयाव लासै जों दोननाय जायो बेनि उनाव जेब्ला जोङो खौ एसे लावथाय लावथाय जाबोला जोङो गुबुन जायगानि हालिखौ हेवो हेवनायनि उनाव बेखौ जोङो फुनो जेब्ला जों हालि खोथियाबो ग्रोब बेनि उन फुनो हानाय जाब्ला जों फुयो बेखौ खोथियाखौ फुनायनि उनाव जोङो
औ
फुखांनायनि उनाव हरसे बा हरसे हरसेसो दोननायनि उनाव जों खोथियाखौ लाना थांनाय जायो गायनाय जायगायाव गायना लायना जों लाना थांनायनि जायगानि जायगासिम लायना दोनहैनानै बेखौ बेनि अखानायै जोङो गायनाय जायो आरोना
औ
होमब्ला नोंथां थां मोननि ओनसोलजा बोरै गायनाय जायो माइखौ
औ नोंथां दैज्लां समाव बुंनो थाङोब्ला आबाद मावनायखौ बांसिन माइ आबादखौ मावनाय जायो बेनि अनगायैबो दैज्लां समाव जोंना जेरै उफेर आबाद दङ जेरै उफेर आबादाव मा मा गोलैयो होनोब्ला जेरै जिंखा भेन दि लेस्रा फाथो आबाद बेफोरखौ मावनाय जायो नाथाय दैज्लां समाव माइ आबादखौ माबोरै मावो होनोब्ला नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो गिबियावनो खोथियाखौ फग्रोना लानाय जायो खैथिया फोनो थाखाय जोंना थांनाय बोसोरनिनो थांनाय बोसोरनिनो जोङो माइग्लिखौ लाखिना दोनो एबा जोंङ हाथाइ बाजारनिखौबो बायनानै जोङो खैथियाखौ फैयो दा थांनाय बोसोरनि माइग्लिखौ जोङो फोनो थाखाय जोङो गिबियावनो बेखौ हरनै सोमनानै लाखिनाय जायो हाखराव एबा दंग'आव बिदि सोमनानै दोननायनि उनाव जोङो बेखौ साननैबा सानथामनि उनाव बोखांनायनि उन उनाव जोङो बेखौ थालिर बिलाइयाव एबा जोङो फाथोनि बस्थायाव जोङो बेखौ बोखाङो बेखौ बोखांनायनि उनाव बिदि जोङो हरसेफा मानि जोङो बेखौ सोमनानै एबा खोबनानै दोनो खोबना दोननायनि उनाव बिनि अखानायै जेब्ला जोङो खैथियाखौ फोगोन बे दुब्लिखौ जोङो बे दुब्लिखौ बे खौ जोङो मोजाङै हालेवना लानाय जायो हालेवनाय समाव जोङो खैथियाखौ फोनो थाखाय जेरैबायदि हासार बाहायनाय जायो न'खरावनो मोननाय हासार मा मा होनोब्ला गोबोरखि हासार लोगोसेनो बेसरनि जा फेरेेरनाय खैला हासार बेखौबो बाहायो लोगोसेनो हाथाय बाजाराव बायनो मोननाय हासारखौबो जों बाहायो आरो लोगोसेनो बे हासारखौ बाहायनानै जोङो खैथियाखौ फोनाय जायो हाखौ हेवनो थाखाय जोङो हालिजोंबो हेवो एबा जोङो ओ दानि समाव ट्रेक्टर बायदिसिना दोबो हेवो नालाय बिनि थाखाय ओ जोङो टेक्टर आरिजों एबा मोसौ हालजोंबो हेवो बिदि हवनानै हासार होनायनि उनाव जोङो खोथियाखौ फोना लानाय जायो आरो खोथियाखौ आखाइ मुथायाव लानानै फोनाय जायो मानो होनोब्ला ओ जोंना खोथियाया मोजाङै दों दोंसे जानांगोन नालाय ओ बिनिथाखायनो गोबुं जायोब्ला जोंनाव खोथिया मोजां जाया एबा मोजाङै गोरा जाया बिनि थाखायनो जोङो एसे गोजोबै फोनाय जायो बिदि खोथिया फोखांनायनि उनाव जेब्ला मास मोनसे जायो अब्ला खैथियाया राफोद जायो एबा लावो बिदि लावखांनायनि उनाव जोङो दुब्लियाव गायनो थाखाय दुब्लिखौ हालेवना लायो मोजाङै दुब्लिखौ फोमोननानै लायो ओ हालिजों एबा जों ट्रेक्टर आरि फोरजों ओ दुब्लिखौ फोमोन्ना लानायनि उनाव बेयाव हासार होनायनि उनाव बेवहाय जोङो ओ माइखौ गायो आरो माइखौ जोङो गायनाय उनाव जोंना जा जोबथा सान बे जोब था सानखालि जोङो ओ हाल जांख्राखौ फालिनाय जायो आरो जोंनि ओनसोलाव हाल जांख्राखौ जोंनि ओ सोलाव माबोरै फालियो होनोब्ला हाल जांख्रानि सानखालि जोंना गिबियावनो न'खरनि ओ बिगोमा आइजोआ दुब्लिसिम थांनानै दुब्लिसिम थांनानै ओ मायनावखौ बरायना लाबोनो थाखाय दुब्लिसिम दुगैयै लोबै गोथारै ओंखारलाङो बिदि ओंखारलांनायनि उनाव दुब्लिनि जादों दङ बे आलिनि ओ दोंब्रै आलिनि खनायाव फाख्रिखौ गायो फाख्रिखौ गायखांनायनि उनाव आइजोआ बेवहाय खुलुमनानै थिंख्लियाव एबा खुरैयाव ओ माइ मुथासेखौ खर' रुजुननानै न'नि फारसे लानानै फैनो नागिरो आरो बेे नागिरनाय समावनो दुब्लियावनो ओ बर'नि दोरोङारि खेला जेरै ओ हाब्रु गेलेनाय बे हाब्रु गेलेनाय हुदाया जोंनि ओनसोलाव गोदोनिफ्राय एबा दासिमबो दङ आरो नोंथां ओ बिनि उनाव ओ दि ओ गेलेखांनायनि उनाव ओ जोंना न'नि फारसे खर'याव आइजोआ रुजुननानै लाना फैयो आरो गोदोनि बुंनाय बायदिब्ला ओ जेब्ला जोङो दुब्लिनिफ्राय माइखौ बरायनानै लाबोयो बे बरायना लाबोनाय समाव जोङो उनजों नायफिनहर नो मोना होननानै बाथ्रायाव बुंनाय दङ आरो नोंथां बिदिनो न'निसिम आयजोआ लाना फैनायनि उनाव भाख्रिनि गुदियाव एबा जोङो न'नि इसिं खनानि इसिं खनानि माइनाव खनायाव जोङो बेखौ खुलुमनानै गय फाथै जारा होनानै बावनाय जा यो आरो बेखिनिखौ मानो खालामनाय जायो होनोब्ला जोङो आबाद फोथाराव माइ आबादनिफ्राय मोजां फसल मोननो थाखाय एबा ओ मोजां ओ आबादा मोजां जानायनि थाखाय बेखिनि हुदाखौ एबा बेखिनि खामानिखौ जोङो मावो। माइनावखौ न'खराव बरायनानै लाबोयो। बिदि बरायना लाबोखांनायनि उनाव जोङो गासैबो गायनायाव हेफाजाब होफानाय एबा गायनाय फुनायाव बाहागो लानाय गासैबो आइजो ओ गासिबो लोगो नांनानै बे सानखालि बोथिसे जास्राङो जानाय स समाव बांसिनानो मा मा जानाय जायो होनोब्ला जेरैबायदि ओ लावदुम फिथा ओ थावनि फिथा एन्थाब फिथा लोगोसे ओंखाम जानाय समाव जोंना जेरै अमा बेदरजों ओ अमा बेदरजों नारजिजों एवो लोगोसेनो आरो फाथोजों फाथोजों अमा बेदरजोंबो एवो लोगोसेनो आरो अनला ओंख्रि लोगोसेनो ओ सबायाइ दाउ बिदि बायदिसिना माइगं खौ बे सानखालि जानाय जायो आरो नोंथां बिदिनो दैज्लां समाव जोंना आबाद मावनायाव बेफोरबायदिनो बांसिन बाहायनानै एबा मावनानै आबादखौ मावनाय जायो आरो लोगोसेनो उफेरा आबाद मावनाय समावबो जोङो जेरै जिंखा भेन्दि लेस्रा बिदि आबादफोरखौ मावनायावबो जोङो न'खरनिनो हासार बाहायो जेरै ओ दान्दिसे सम सिगाङावसो आं बुंखांनाय जेरै गोबोरखि हासार ओ बेसरनिफ्राय मोननाय हासार बेनि उनाव आरो ओ बायदिसिना न'खरनिनो बानायनाय हासार जों बेफोरखौ बाहायो एबा बाहायनांगौ बेखौ बाहायोब्ला जोंना फसलाबो मोजां जायो लोगोसेनो बेखौ जायोब्ला जोंनि देहाफोराबो मोजां थायो आरो जोङो हाथाइ बाजारनि बायना मोननाय मुलियिफोरखौ बायनानै होयोब्ला जोङो बेखौ जायोब्ला जोंना देहाया गाज्रि जानो हागौ एबा जों बेरामाव गोलैनो हायो आरो नोंथां बेनि थाखाय ओंखायनो जोङो न'आवनो बाहायनाय ओ न'नो बाहायनाय ओ मुलै जेरै हासार मुलि जा हासार जा न'नो बाहायनांगौ एबा न'आवनो गायनायखौ जा न'आवनो गायनानै जानांगौ आरो मानोना बांसिनानो द दानि समाव बांसिनखौनो मुलि बायदिसिनाखौ होनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां ओ बिदि मुलि उनु बायदिसिना होबोला देहायारिफोरा हामा जायो लोगोसेनो जोङो गुबुन गुबुन बेरामाव गोलैनायखौबो नुनो मोनो आरो नोंथां बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय बिदिब्ला दिनैनि आयदाखौ बेखि खि आं दोनथ'नोसै नामा। नोंथाङा खोनादों ना। नोंथाङा खोनादोंना
औ खोनादों खोनादों
औ बिदिब्ला दैनैनि आयदाखौ बेखिनिया दोनथ'सै नोसै नामा नोंथां
औ दोनथनसै गुबुन दिना लोगो मोनबा जायैसो दसे दान्दिसे सम आरोबाव